हेलौ।
हेलौ।
अ नोंथां।
औ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों औ खोनादों।
होमबा नोंथांनाव कुइसन मोनसे सोंनो हागोन ना।
औ हागोन। हागोन नोंथां। औ मा खालामदों? औ खोनादों।
औ औ औ।
औ। सोंजागोन दे सोंजागोन।
अ नोंथाङा मा खालायबाय दङ' दा?
आं दा दं ओरैनो जिरायनानै।
औ।
उम।
नोंथाङा जेनेबा दा
औ बुंलाय।
औ र'। जेनेबा नोंथाङा मा खालायना मोजां मोनो?
आंनाव ओमबा औ आंना ओरैनो ओरैनो बे दावबायदिंनो मोजां मोनो आरोना गोजान गोजान जायगा गिदिंनानै।
औ।
उम नोंथाङालाय?
आंबो बेदिनो गिदिंनाय आरो जानाय लोंनाय आरो बिदिनो।
ओरै ओरैनो नोंथाङा अबाव अबाव दावबायना फैखो?
आं ओरैनो दा जोंनि खाथिनि जायगा सफिफोराव थांदो।
औ आरो आरो दावबायनानै मा मा मोनथिनो मोनखो एसे फोरमायनाय।
दावबायनानै बिनो जि फ्राय गियान हाबो आरोना
आतसा औ ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायना फैखो नोंथाङा?
आङो दा अरुणाचलफोरथि थांदो टावांफोरथि थांदो।
औ। आतसा बेफोराव थांनानै बेफोरनि जानाय लोंनायफोरखौ बोरै मोनदों?
जानाया लोंनायाथ' थिगानो। बिफोरनो आरो
उम आतसा उम।
अ नोंथाङालाय मा मा जायगा गिदिंना फायखो?
आंबो ओरैनो खाथि खाला थानाय जेरै दावरागाव ओरै मसुलपुर ओरै माउजि पार्क। ओरै बै तामुलपुरनि जोहोलाव फुरि पार्क बेफोरावनो गिदिंना फैसोबाय आरो खाथि खालायाव। गिदिंथिंबाय थायो थारमाने।
औ।
उम।
ओमफ्राय नोंथांनि न'खराव खैजोनसो दङ?
जोंहानि नख खराव जों गासै साबा दं आर ना
औ।
उ नोंथांनियावलाय?
जोंहाबो साबायानो दङ'।
औ आतसा।
नोंथाङा जेनेबा मा जानो मोजां मोनो बिदि?
जों जेरै उ जों अमा बेदर जानो मोजां मोनो आरोना अ-अमा ना बेफोरबायदि बायदिसिना जानो मोजां माने
उम।
उ नोंथाङालाय?
आंबो अमा बेदरफोरखौनो
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बर हारिनि थाखाय इसे बुंनो
मानिसायाव
बर हारिनि सायाव एसे
ओम बर हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव नामा?
जेनेबा माबायदि दावगानांगोन आरो ना नखरखौ
ओरैनो जों दा जेरै जों दाथ दावगालांनाय माने जों दा आबाद मावनानै सोलिबाय दं आरो ना दा दैज्लां बोथोरजों जेरै दा फोथा खोथिया फोनाय आलि दाननाय आलि होनाय बेफोरखौ फसा माव माने सोलिगासिनो दं आरो ना उ जेरै दा खोथिया खुनाय सोलिगासिनो दं आरोना नाय आरो बायदिसिना खामानि मावनानै जोलि आरो ना
नंगौ
जों दा जेरै आबाद मावनायनि माइफोरखौ मोननानै बेनिफ्रायनो गोबां रां फाननानै गोबां रां मोनो आरो नआव ओरैनो मोसौ बोरमा अमा फिसिनानै बेफोरखौबो फिसा आजायनो होनानै बेफोरखौ फाननानै एफा एनै रां मोननायदोनो मोजाङै सोलिलांनो हायो आरोना। नोंथांलाहालाय? हेलौ नोंथां नोंथां हालौ औ नोंथां नोङालाय आबाद मावदों मावाखै?
नोंथांलाहा आबाद मावदोंना मावाखै? औ नोंथां। हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां
नोंथां खोनादोंं ना?
उम। भइसा क्लियारै थांदों ना? औ।